औ नोंथां। खोनादों ना? औ औ। आतसा नोंथां खबरफ्रा मोजां ना?
औ खबरा दासान्दि मोजांथवानो। नोंथांनालाय?
आंनाबो बिदिनो थिगानो दंथयो। आतसा नों थां, आं नोंथांनाव फन हरनायनि खारना जाहैबाय बे बरफोरा बाहायबाय थानाय औवा मेवाइ बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंजों।
औ सावरायजागोन।
सावरायजागोन ना? आतसा आतसा। आतसा बिदिब्ला औवा मेवाइखौ जोङो मा मानिफ्राय मोननाय जायो नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
जोंथ औवा मेवाखौ औवानिफ्रायनो मोननाय जायो नङा होमबा?
औ औ।
औवा औवाया जेब्ला गोरलै ओंखारो बेखौनो जों औवा मेवा होननाय जायो। नङा होमबा।
औ औ
बे औवा मेवाइखौ जोङो जायो।
औ
औवा मेवाखौ जों गोबां रोखोमनि जानो हायो जेरै
औ औ
सबायफोरजोंबो जानो हायो।
औ।
अनलाजों बो जानो हायो। आरो। दाउ बेदर अमा बेदर।
औ।
गोबां रोखोमै गोबां सुबुंफोरा गुबुन गुबुन रोखोम। रखोमै जायो आरो‌ आरो जों।
औ औ औ।
आर खालामनायबो नुनो मोनो। औवा मेवायनि आसार। औ। गुबुन गुबुन जायगायाव आरो गुबुन गुबुन रोखोमै आसारबो बानायो जेरै ओ। जोंनि लकेलाव खौ ओरैनो सरासनस्रा औवा माखौ। जों ला। होननानै दानना लाबनानै ओरैनो सुग्रोना लाग्रोबाय बेनि उनाव गोसोबायदि गावबाव गोसोबायदि हाना लायो आरो।
औ।
मिजि मिजि हायो खायसे रोजा रोजा रोजा हायो बेनि उनाव बथलफोराव सोनानै दै एसे लुना दोन होनबानो बियो नरमेल आसार जायो आरो।
औ औ। औ आचसा नोंथां औवाखौथ औवा ओ
ओम बिदिनो मिजि मिजि मिजि हाना ला नानै
औ।
ओ एवफ्रामो थाव एसे होनानै एवफ्रामनानै बेयावनो बानलु संख्रि- जोबनानै माने बथलाव सोना दोनो आरो बे फोरो गाव-गावनि गोसोबायदि आरो उम।
औ औ। थारैनो। आतसा नोंथां ओ आं मोनसे बा थ्राखौसो सानदों माने जोंथ औवा मेवाइखौ जायो
औ जोङो औवा मेवाइनिफ्राय औवा मोनो नङा होनबा औवा मेवाया जों जायालासिनो दोनबाय थायोबा औ बे औवानिफ्रायनो जों गोबां
थारैनो।
औ।
ओ दा बेवहाय जोङो औवा मेवाइखौ जायो हिसाबै जों मा मा औवानि औवा मेवाइखौ जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? दे नोंथां एसे फोरमायना होदो बिदिबा।
औ।
आचसा नोंथां ओ खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथाङा खोनादोंना आं बुंनायखौ? ओ जों जे औवा
जोंनावथ दा बै हांसो मोन्नाय जायो। औ
औ।
नोंथांनि भयसा लेदयै फैबाय थादों आंनाव।
अ आ नेटवार्कनि एसे इसु जादों जानो हागौ नेटवार्क प्रब्लेम जादों जानो हागौ बेखायनो एसे लेटलि थांदों आरो ओ। खोनादों ना?
बुंलाय।
औ माने आं होन्दोंमोन माने औवा बेखौथ जेनेबा औवा मेवाइखौथ जों जायो। मा मा रोखोमै जोङो मा मा रोखोमनि औवानि मेवाइखौ जों जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा मा मा रोखोमनि औवानिफ्राय जों मेवाइखौ मोन्नो हायो?
औवाखौथ जोंनि ओरैनो सरासनस्रा ओ बै हाजोनि औवा मा होनो औवा मेवाइनि औवा ओ औवा मेवाइआ जाजाजोबो। गुबुन गुबुन जायगायावथ गासिबो औवानि औवा मेवाखौनो जायो। फारसेनिफ्राय हाजोनि औवा दं ओरै मा ल गुरखा आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि औवा दं। बेफोर गासिबो औवा मेवाइया जाजाजोबो आरो।
ओ
औ। गोरलै जाबानो माने बे औवा मेवाइ जाजाजोबो। ओरैनो जोंनि जोंनि बांसिन सुबुङानो गाससिबो औवानिखौ जाया हले गुबुन जायगायाव ओ गासिबो औवानिखौ औवा मेवाइखौनो जा जाजोबोमोन
औ।
खायसे बे औवा थेरेनि औवा मेवाइखौबो जानाय नुदों आं। औ।
औ थारैनो सैथो। नोंथां नोंथाङा जि फोरमायदों थारैनो सैथो औवा मेवाइखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि औवानिफ्राय मोननो हायो। आरो बे जोङो जायो आरो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि औवा मेवाइ औवा बुर खानि औवा गुबैनि हाजोनि औवानि दा गुबुन गुबुन औवानि औवा मेवाइखौ जों जायो। नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदिनो गुबुन रोखोम रोखोमै जेनेबा आसार खालामनानै थोंजोङै संनानै आरो गुबुन गुबुन थोंजोङै संनाय महर ओ गुबुन गुबुन मुवा बेसाद खौ जों जायो जेरै दालिजों जायो अनलाजों जायो दावजों जायो अमा जों जायो बेफोरखौ जायो आरो नोंथाङा बुंनाय बदिनो थिगानो आं जबोर गोजोन्नाय मोनदों नोंथां नोंथांनि जे ओ बे फोरमायथि औवा‌ मेवाय खौ माजों जायो बेखो जे नोंथाङा जि मोजाङैनो फोरमायबोदों जोबोद गोजोन्थाव बाथ्रा ओ दा मोनसे बाथ्राखौ आं सानबाय थादों। नोंथां जों जे औवा मेवाय खौ जायो। औवा मेवाय जानायनि गुदियाव जोंहा माबाफोर मुलाम्फा दं नामा?
औवा मेवाइखौ जानायनि ओ आंथ बेखौ बांद्राय मोजाङै मिथिया अब्लाबो जोङो बेखौ ओ मैगं महरैनो जानाय जायो आरोना बेयाव जानो हागौ कार्ब हाइड्रेट भिटामिन केलसियाम बेफोरबायदि से थानो हागौ आं बेखौ मोजाङै मिनथिया आरो नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां ओं आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैनाया बेनोमोन जे माने खायसे ओ सुबुंफोरा बुङो ओ जों गोनोखोआरि बिथिंजों नायोबा मोननो हागौ नाथाय ओरैनो सरासनस्राबाबो मिथिनाय रावै जोङो औवा मेवाइनि गेजेरजों बा औवा मेवाइ जायोबा डायबेटिसखौ खारो होननानै सोरबा सोरबा बुङो आरो एन्टिडायबेटिस बेनिफ्राय एन्टि केन्सार बेनिफ्राय ओ मा होनो बेखौ ओ इमिउनिटि सोरजिग्रा मोनसे मैगं होननानै बेखौ साननानै लायो आरो औवा मेवाइखौ। दा बेखौ बि बिसेबां सैथो नाथाय जोङो बेखौ बुंनो हाला गोनोखोरि बे बिथिंजों नायबिजिरबा मि थिनो हागोना नोंथां?
औ नंगौ
दा मेवाइखौथ जों बाहायो दानिया जोंङो औवा हिसाबै जोङो सुबुं समाजाव मा मा बिथिङाव बाहायो नोंथां एसे नोंथाङा एसे आइडिया हरनो हागोन ना नोंथां?
हागोन हागोन हौवाखौथ जों दा गोबां रोखोमै बाहायो बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि नांगौआव
औ
औवायानो मेन रल माने औवा गैयालासिनो जों थांनाबो थानो हाया माने गोदो गोदायनि सोलिबोदों जोङो औवाजोंनो सोनारबोनाय नङा होमबा? जों जेरै गंसे न' लु अब्ला औवा नांथारगौ जायो दर्जा बेरा आरो गोबां रोखोमनि जेरै आरो आबादआवबो जों औवाखौ गोदो गोदायनिफ्राय बाहायबोदों नांगोलाव औवाबो होनाय जायो नोङा ओमबा
औ औ
औवा आरो मै मैखौबो औवाजों बानायनाय जायो जेरै लावथि बानायनाय जायो मोसौनि खुन्थिया बानायनाय जायो। आरो दा बानायनाय जायो दाला सानद्रि आरो मैगं दोनग्रा, जेखाइ खबाय गोबां रोखोमै माने औवाया मानसिनि सामफ्रामबोनि जिवाव बाहायजायो आरो।
औ औ
आरो जेरै जों मैहुर खालामनाय बेयावबो जों जेरै बोरला बानायो बोरला बानायनाय टाइमावबो जोङो बोरलानि थिर एबा बोरलाखौ जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो ओ ना हमनाय ना हमनायाव जों सेन बानायो। खखा बानायो नङा होमबा औवाजोंनो। औ
थारैनो सैथो नोंथांनि औ औ दे बुंलाय नोंथां।
औ अ दिनै बेखिनियावनो जाथसिगोन नामा नोंथां।
औ औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां आं नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथाङा जोबोद रोखोमैनो मोजां रोखोम रोखोमैनो फोरायनो हा फोरमायलांदों ओ एकदम खोब गोज गोजोनथाव बाथ्रा। दा नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोन्नाय मोन्दों। दे बिदिबा नोंथां दोनथलायदिनि औ दे।